हेलौ नों
औ नोंथां ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामबाय दङ
औ नोंथां दासान्दि आं ओरैनो ओंखाम जाखांनानै जिरायगासिनो दङ
औ नोंथां ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
नोंथांनाव आङो कल हरनायनि जाहोना जादों ओ नोंथांनाव आङो ओ जोंनि ओ जिउ खुंनाय बा जिउ खुंनाय राहा जोङो जिउ खुंनायाव माबायदि ओ माबायदि खालामनानै जोङो जिउखौ ओ खुंनो हायो बेफोरनि बागै ओ एसे सावरायनो थाखाय नोंथांनाव आङो कल हरनाय जादोंमोन
औ नोंथां सावरायजागोन दे
जिउ खुंनाय राहायाव जोङो माबायदि माबा खालामनानै जोङो जिउखौ खुंनो हायो ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां औ
औ
जिउ खुंनाय राहा होनोब्ला जों गासैबो मोनथि‌ खायो ओ बियो ओ मोनसे गावनि ओ खामानि एबा जिउ बो मोनसे दायथ' आरोना जिउखौ माबोरै खुंलांनांगौ एबा जोङो ओ जोंखौ इसोरा बे बुहुमाव हेंगारहरदो जेब्ला जोंथ जोंनि जिउखौ बे बुहुमाव ओ थैजासिम जानांगोन एबा जाखानांसिगोन बेनि थाखाय जोङो जिउखौ माबायदि जिउखौ माबायदि खुंनांगौ एबा जिउआव मा मा खालामनाया गोनां एबा जिउ खुंनायाव खहस जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंनो एसे फोरमायनोसै ओ औ ओ जिउ खुंनाय होनब्लाथ' जों मिथिखायो ओ गासिबो सुबुं मानसिफ्रा जिउ खुंनायाव जोबोर ओ ओ थाखा थान आरो ना जिउखौ खुंनो थानबो जायो आरो खहसबो जायो आरोना बे गावबा गावनि सायावसो मानो होनोब्ला उम जों आथिखालाव ओ नुनो मोनदों आरोना आथिखाल गोदोआवबो ओ आथिखालाव ओरैबायदि जादों मानो होनबा ओम सब ओ मुवाखौनो एबा जोङो संसार एबा न'खर जानायाव न'खर खुंनायाव जोङो गावबा गाव जानो थाखायबो जोङो मा नांगौ ओ आदार नांगोन आरोना आदार जाग्रा मुवा बेखौ जोङो लि मा खालाम नांगौ ओ माबा मोनसे जानोबा एबा माबा मोनसे बायनोब्ला जोङो जायखिजाया मुवा खौनो बायनो थाङोब्ला गाननाय जोमनायानो जा अबावबा थांनाय अबावबा बेरायनाय अबावबा जानाय जानाय थानाय बेफोर गासैबो न'-बां लुनाय बेफोराव जोंहा बेराम आजार जानाय बेफोरबायदियाव जोङो जिउ खुंनो थाखाय ओ फैसानि आंखाल आरोना फिसा नांगौ जायो फैसाफोरजोंहाय फैसाखो जोङो मा खालामनांगौ ओ बुथुमनांगौ एबा फैसा लानांगौ औ बिदिनो
औ
गाव बागाव औ गावबा गाव ओ जेसेबां हायो एसेब्लांनो खामानिखौ मावनांगौ खामानि मावोब्लासो जोंनियाव रां फैगोन। नङा होमबा? नोंथां ओ खामानि मावनांगोन खामानि मावोब्ला जोंनियाव फैसा फैगोन फैसा फैयोब्लासो जों गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय एसेबाबो मदद जागोन। एसे नङा गोबाङानो मदद जागोन। मानो होनब्ला फैसा नङाबा दानि जुगाव जेबो जाया। फैसाया जोंनि थाखाय गोनांथार। माबा मोनसे मोजां ओ खामानि मावनो थाखाय बिजनेस मावनो थाखाय बा ओ आबाद आबादनि खेथि मावनो थाखाय एबाबा अबावबा फरायनो मोजां फरायनो लिरनो होनो ग गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै फरायहोनो थाखायबो मोनसे साख्रि एबा माइबा मोनसे खामानि मावहोनो होननानै गावनि आथिङाव गसंना जानो थाखायबाबो जोंनो मा नांगौ फैसा फैसायानो जोंनि थाखाय गुबै थांखि बेनिखायनो ओ खासे न'खर खासे हौवासा आरो खासे हिन्जावसा ओ निसय ओ हाबा जायो बे बुहनाय फैदोंब्ला। मोनसे सोमोन्दो गोरा सोमोन्दो लाखिनानै एबा न'खर संसार जानो एबा गावनि जिउखौ मारोरै खुंलांनो हागोन बेखौ गासैबो सानखायो नाथाय खायफा खायफा ओरैबायाददि जायो ओम फैसानि आंखालाव एसे उसुबिदा नुनो मोनो आरोना जेंना जेंसि जायो बेनि थाखायनो जोङो जा हागौ जा जा हागौ बेखौ जोंनो ओ मावनानै गावनो खामानि एबा साख्रि मोननाय सुबिदासो गासिबोथ' साख्रि ख्रि मोनजोबा एबा गासैबो साख्रि मोननो हाया बेखौ आं मिथिगौ। ओ बेयाव फरायनाय नांगौ एबा फरायनाय थाब्लाबो अब्लाबो मालाबा समाव जोङो मोनस्लाबा बेफोरबायदिनो गोबोर जोबोर जेंना जायो। बेनि थाखायनो ओ आबाद मावनानैबो जेरै ओ जा गावनि जिउखौ खुंनो हायो। जेरै ओ साख्रि लानानैबो गावनि जिउखौ खुंनो हायो। दानाथ' गोबां गिदोर गोदोर इन्डास्ट्रि एबा कम्पानि ओंखारबाय। बेफोरावबो जोङो ओ ओ प्राइभेट हिसाबै मावहैबा फैसा मोनो। बेफोरावबो जों जिउखौ खुंनो हायो फालांगिरि खालामनानैबो जों गाव मा होनो गावनि जिउखौ खुंनो हायो एबा ओ गावनि जिउखौ फोथांना लाखिनो हायो आरोना न'खरखौ लाखिनो हायो। फोथांनानै बिदिनो ओ न'नि फरायनाय लिरनाय नित्सय ओ सासे गथ' एबा सासे ओ गथ'नि बिमा बिफा जादोंब्ला ओ दायथ'आ बिमा बिफानावनो थाखायो बेखौ जोङो मोजां लामा दिन्थि बिदिनो एबा मोजां मोजां फरायनो लिरनो होनो था थाखाय जोङो ओ फैसानि गोनांथि जायो आरोना बेनिखायनो जा एसे हायो मो मोजाङै ओ गावनो औ जानायखौ एसे खम खालामनानैबाबो गावनि गथ' गथायनि फरायनाय लिरनायाव एसे नोजोर होसिननांगौ जायो आरो ना नों थां। बिदिनो नोंथाङाबो नोंथाङाबो जिउ खुंनायनि जिउ खुंनायनि राहा एबा जिउ माबायदि जिउ खुङोब्ला जोङो ओ एसेब्लाबो खहससिन जायो बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदों।
औ नोंथां‌‌। ओ जिउ खुंनाय राहा जिउ खुंनाय बुङोब्ला जोङो जि जिउखौ जोङो मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो ओ खामानि मावनांगौ जायो आरो नोंथां ओ बे आ खामानि मावनानै जोङो रां मोननायफोरजों जोङो गावनि ओ जाग्रा आदारफोरखौ नोंथां बिदिनो जोङो बेफोरबायदि नांगौ मुवा बेसादफोर खौ जोङो ओ खामानि मावाबा बेफोरखौ मोननाया बिदिनो जों बुंनो थाङोब्ल ओ जिउ खुंनो जिउ खुंनायाव जोङो ओ जोंनि
नोंथांना नेत
नेनानैबा हाजिरा मावनानै ओ मोननाय मावनानै मोननाय बेफोरखौ जोङो सा बिबानगिरिफोरनिफ्राय जोङो ओ मोननो हायो आरो नोंथां ओ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों
ओ बिदिनो जोङो ओ सालायनो थाखाय जोंहा बिमा एबा बिफा सानैनि गेजेराव जोङो थासेया ओ खामानि मावनानै बा ओ बहाबा कम्पानिफोराव बा आ बहाबा ओ गोजान गोजान जायगाफोराव खामानि मावहैनो थाहैनानै आ फोरबादि ओ रां जानांगौ जायो आरो नोंथां जाहाथे ओ गावनि न'ख आरो गावनि गथ' गथायनि ओ सोलोंथाइ लानाय फोराव ओ नांगौ गोगोनां ओ सि जोम लानायफोराव ओ गोबां ओ खहाय मोननो थाखाय जोङो ओ सासे सासे नङा सासे ओ गुबुन जायगायाव ओ खामानि मावनानै खामायना लाबनाया गोनांथार आरो नोंथां ओ बिदिनो ओ ब्लाबो जोङो बिमानिफ्रायबो जों गोबां खहा मोननो हायो ओ बिमाफोरा जेरैहेय ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ फोरखौ जों फाननानै गोबां ओ रां मोन मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो ओ बे रांजोंनो जोङो जोंनि नांगौ खामानियाव ओ अनसुंथाइ बा ओ गोबां खामानियाव जोङो बेफोरबायदि रांफोरखौ ओ मोननो हायो आरो नोंथां बिदि जोङो जिउ खुंनाय बुङोब्ला जोङो नोंथां आ बिदिनो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ गुबुन ओ जोंना साख्रि गोनां सु फोरबायदिनि बा गैयि सुबुंफोरनि न्यो बायदि ओ गोबां ओ जिउ खुंनायाव जेबो उम गोब्राब जाया आरो नोंथां बिदिनो जायफोरा ओ जायफोरा साख्रि गैया
नखराव गोबां ओ गोबां ओ खामायना लाबोनाय बा ओ न'खर सालायनायाव ओ गोबां खस्थ' जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो आङा ओ एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा जिउ खुंनायाव जोंहा माबायदि ओ गोनांथि जायो बा माबायदि खालामोब्ला जोंनि थाखाय जिउ खुंनायाव एसे गोरलैसिन जागोन। खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों औ खोनादों नोंथां बिदिनो जोङो ओ जिउ खुंनो होनोब्ला दानि बोरमायनाय बायदि दानि नोंथाङा बुंनाय बायदि आरो आं बुंनाय बायदि नो बिदिनो ओ जोङो फैसाया गोनांथार होननानै आं सानना लायो आरो ना फैसा नङाबाला जेबो जाया मानो होनबा मायबा मोनसे बेमार जायोब्ला माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला फैसा फैसानि गोनांथि जायो फैसा नङाबा जोंहा जेबो जाया। बेफोरबायदिनो
जोङो बिजनेस मावनानैबो गोबां नखर खुंबोनाय नुनो मोनदों जेरै ओ जेरै बिजनेस आरो मैगं थाइगंनि बिजनेस एबा ओ फालांगिरियारि जेरै दाव अमानि फालांगिरियारि बिदिनो ओ बोरमानि फालांगिरियारि जिदिनो बिदिनो मा होनगोन बेखौ ओ हांसोनि बिदि गोबां रोखोमनि फालांगियारि नुनो मोनदों। एबा फालांगिरि होनानैबो जोंनि जिउखौ खुंबोनाय नुबोनो मोनदों आरो ना। बिदिनो ओ फैसा फैसा थायोबा गासि सिबो जायो बेफोरबायदि आरो ना नोंथां ओ बिदिबा नोंथां जोनिया जोनिया समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला नोंथां ओ जों रायज्लायनानै ओ जिउ खुंनायनि सोमोन्दै रायलायना नोंसोरदोबो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथांदो उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै गोजोनथों नोंथां।
गोजोन्थों।